औ नोंथां खोनादों ना? अ
औ नोंथाङा औ नोंथां मोजाङैनो दं दा नै गरम बोथोर ना फिफां जायगायाव जिरायना आराम रेस्ट लाना दंङ आरो नोंथां गुसुनो।
अ माबा होनदोंमोन नोंथाङा?
औ नोंथाङालाय दा
दङ नै बिदिनो गोलांनानै दं नोंथां।
अ' अ' नों थाङा आरो मानि मानि सायाव रायलायनो आंनाव कल खालामदोंमोन नोंथाङा?
आङो मानि दानि आबाद मावनायनि सोमोन्दै रायलायनो कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना।
अ आदसा एसे बेखेवना होग्रोनो हागोन नामा नोंथाङा?
माने आबाद होननानै बुङोब्ला दानाथ' एसे सोलायजोब्बायना। समजों लोगोसे औ औ दाथ' दैलां नालाय दैलां आवथ' जोंना दैलांआवथ' जोंना बेन्दोंनि मैगंखौ बांसिन मोनोना बैसां होनानै। फिथाइ थायहोग्राखौ औ दा बेफोरबो एसे सोलायबाय आरोना।
औ औ औ मारै मारै सोलायखो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
माने गोदोनि समावथ' बैसां गायनानै औवाफोरखौनो होलाजोबोमोन ना। जांख्रि बायदिसिना औ। ओमफाय दानि जुगाव एसे सोलायनाया जाहैबाय माबा आरोना
औ।
दाना बे पेरासुट बायदि दिरुं गोराया
औ औ नंगौ नोंथां।
बे एसे एसेल' औवाखौ बांद्राय नांला आरो ना गोदोनि बादि गोदोथ' औवाखौ एसे गोबांङानो नांगौ जायोमोन। ओमफाय दा बे पेरासिट बायदि गोरारा दुरुंखौनो फाननानै होजोबनाय जायो आरोना ओरैबो ओरैबो सोंनानै होनाय जायो आरो। ओमफाय गोबावानो थाङो नोंथां बेयो।
अ'
औ।
ओरैनो बैसां मैगं होनबाथ' बहुद थायो नङा होनबा नोंथां। बैसां मैगंआवबो ओरैनो नोंसा औ। नोंसिनि नोंसिनिथिंबा नोंसा ओरैनो बिदि बैसां मैगंखौ मा मा मैगंखौ मा ने आबाद खालामो माने खेथि खालामो
जोंहा माने जोंनावथ' दायो फ्रायानो दंजोबो नोंथां जेरै कर'ला बे केरेला गोखाया गोखा फिथाइ थाबाय ओमफाय खांख्रि खरला एसे थाबाय ओमफाय खुमब्रा थाबाय ओमफाय फोरला थाबाय, जिंखायाबो दं ओमफाय बे फिफां लाइफांनिबा लाइफां आरिनिबा नैबे बिसोर दं आरो उम बेन्जि थाबाय
औ
औ सबाय बिमाबो दं आरो दंनाया
औ औ औ अ
औ
नोंथांमोनहा होमबा खेथिखौ एसे गोगोमैनो गिदिरैनो मावो ना होमबा न'आवहायनो
औ एसे बुरजायानो खालामनाय जायो नोंथां मानि मा होनो बिदिखौ बिजनेस औ
मोजाङानो औ लाइफआव बिदि खामनानै लानो हायोबा मोजाङानो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां दाथ' बेजोंबो न'खर सोलिनो हायो नोंथां दानि मुगायाव
साख्रिफोरनिफ्राय बांसिनसो मोननाय बायदि मोनो माने नङा होमबा नोंथां गोसो बायदि नालाय एखनबा बांसिन एखनबा खमहाबो बिदि जायो खोमा ना होगोन
औ औ बिदिनो एखमबा बुरजा एखमबा खम दामाबो बेनो बे थाबाय थायाना
औ औ औ नंगौ नोंथां
मैगंनि बिबाङा खमबाथाय दामा एसे बुरजा जाफैयो आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ एखमबा एखमबा बि दिनो बोथोराबो एसे जुजिहोनाय बायदि खालामो माने गोबां खहा खालामनानै होयोना एखमबा एखमबा सान्दुं बारबा औ अबेबा दानाव अखाया बुरजा हाबा मैगंफोरखौ मोना
औ औ माने खुनु माने बिसास फुराबो बिसास खालाम जाया आरोना ना खोनादों ना नोंथां
औ औ खोनादों
औ माने होनदां ओ माने बिजनेस मावबाबो माने फुरा माने बिसासबो खालामजाया माने मोनगोन मोना बेखौबो माने मोन खागोनबो होनजाया मोनाबो होनजाया नङा होमबा नोंथां माने आबदाल लानायनि सायावबो थाबाय बोथोरनि माने मिथिंगायारिनि खैफोदनि सायावबो माने हारसिं जानाय बेफोरावबो सोनारनानै थायो नङा होमबा नोंथां
ओ नोंथां औ औ बेफोरजों जुजिनायनि साहसबो थानांगौ जायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
बबेबा समाव बबेबा समाव खहा जानाय माब्लाबा समाव एसे बुरजा गायनो लाब थागोन माब्लाबा समान समान बिदि जायो आरोना
औ ओमफ्राय नोंथां ओरैनो बे बिदि मैगं थाइगंनि खेथि मावनायनि अनगा आरो एक्सट्रा बिजनेस बेलेग बिजनेसबो मावदेरो नामा नोंथां नोंस्रा? ओरैनो अमा फाराम बा दाउ फाराम बेफोरबायदि? बेफोरबायदिबो मावदेरो नामा? ओ
मावनायाथ' बिदिनो अमा फाराम मावो आरोना नोंथां जोंहा दा एसे।
औ औ अमा फाराम मावनोब्ला माने ओरैनो मा मा प्रसेस नांगौ ओरैनो खान्थिफोर?
जोंनोथ' दा गुदि नांगौआनो जाहैबाय माबायानो नङा होमबा गग्रा न' दोन ग्रा
औ औ
औ अमाफोर ओं मोजां जायगायाव दोनबासोथ' बिसोर एसे मोजां थानो हागोन ओमफ्राय बेनि उनाव जानाय लोंनाय आरो। जानायफोरखौ मोजां होनांगौ माने गाव ओ दानि दानि जुगाव थ' गोबां मानसिफ्रानो भिटामिनजों बिदिनो मावो नङा होमबा। गोबां भिटामिन होयो ओमफ्राय जोंहा दा भिटामिन होनाय जाया आरो ना।
औ माने ओरैनो आदारावहाय ओरैनो गुन्दैल' होयो ना बेलेग एक्स्रा थासफोर रुदेरना होयो नोंथां नोंसा?
बिदि बिदिनो थास एखमबा बे मैगं आग्लायलाबायनाय खुमब्रा ला लाउ गाज्रि गाज्रिखौ बिदिनो रुनानै होनाय जायो आरो ना नोंथां। गुन्दैजों लगायनानै औ। खस्थ नोंथां अमानि फार्म मावनायाबो।
अ फैसाफोराबो मोनो खोमा नोंथां? खस्थनि फिथाइ एसे।
एसे गावनि आन्था मोनो आरो नखराव सोलिनो आन्था।
ओ
नोंथांमोननि थिंलाय बिदि फार्म खालामा नामा?
खालामो नोंथां ओमफाय खिन्थु अमानि फार्मखौ बांद्राय नुनो मोना आरो माने दाउ दावनि ब्रयलार फाला फाराम हांसोनि बेफोरबायदिखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो जोंनिखैजाय नोंथां। ओमफाय खेथिफोर होनोबा माने बिदिनो फानलु बिदिनो जिंखा, फोरला केरेला ओमफाय सेथेखा फान्थाव बायदि बे नोंथां मोनथिजाय दंना गैया बे सेटेका बेफोरबायदि फान्थाव सेथेखा फान्थाव होननानै बुङो आरो बेफोरबायदि मावो आरो नोंथां। ओरैनो दाथ' दैज्लां बोथोरावथ' बिदिनो भिन्दि सबाइ बिमा बेफोरबायदिखौ मावनाय जायो आरो नोंथां।
अ बे सेथिखा फान्थाव होननायखौसो खोनाफेराखै नोंथां जोंनिथिं गैया आरोना।
औ बे माने एसे खाथो खाथो जायो नोंथां जानो। माने फान्थावानो होन होनो बेखौबो फान्थाव एम्बु बायदि माने फिसा फिसा आरो बे। नोंथां औ माने फान्थावखौ जेरै मावो बेखौ खौबो बेबायदिनो मावो आरो नोंथां प्रसेसा एखेयानो होनजायो।
अ नोंथां जानोबो मोजां जायो नामा एसे नोंथां?
औ नोंथां आंथ' जानो मोजां मोनथारो नोंथां ओरैनो नोंथांङासो मोनजाफेरगोना फेराखै बे फान्थावखौ।
मोनजानायाथ मोनजायाखै नोंथां मालाबा नोंजों लोगो मोनबा लाबो होफानानै होफैबानो जाबाय आरो साखिनायसै जोंबो।
औ जागोन दे नोंथां मालाबा सम मोनबा जागोन दे। आरो ओरैनो बेफोरबायदि फार्मफ्राथ बिदिनो दाउनि हांसोनिल मावनाय जायो अमानि मावनाय जाया। ओमफाय बिदिनो बोरमाफोर बोरमाफोर फिसिनाय खालामो आरो जोंखिजाय ओरैनो। माने हाजो एरिया खाथि जायो नालाय नोंथां। माने बोरमाफोर फिसिनो थाखाय गांसोनि थाखाय एसे गोरलै जायो आरो माने नोंथां।
औ बोरमाजोंबो मोनो नोंथां ‌।
औ नोंथां।
औ गावनि आनथा नखर सोलिनो हाबानोथ जाबाय ना।
औ नोंथां नंगौ।
जोंनिथिंबो दं दंङ बिदिनो। एसे दासो एसे जौगाफु आरोना बरफोरनियाव गेजेराव।
औ औ नंगौ नोंथां औ बिजनेसखौबो मावनांगौ। उम औ।
दासो एसे सोलोंहांदों आरोना ब्रयलार फार्म अमा फार्म लकेल दाउ फाराम औ। बेबायदि नो दङ गाैखौबो बुरजा बुरजा फिसिनो दोनथारो आरो।
अ नंगौ नामा नोंथां होमबा।
औ।
थांना थानायाव मोनसे नङा मोनसे बेफोरबायदि मावनानै जालांनायानो जथेस्थ' नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
माने बयबो साख्रिल' नांगौ होननानै साख्रिल' नायागिरबाय थाबा जाया नङा बिदिनो बिजनेसफोरबो मावदेरनांगौ। औ।
बयबो साख्रि मावजोबा बे आबादखौ सोर मावगोन माजों ओं
औ औ नंगौ नोंथां। माने थांना थानायाव बयबो माने बेलेग बेलेग मावनानै जानांगौ आरो नङा होमबा नोंथां माने सासेखौ जै मावनाय नुदों बा बेखौ मावनायनि मावनायखौ माने फल' खालामनानै बिनि बिनि बायदिल' मावनांगौ बे नङाना नोंथां माने थांना थानायाव बयबो बेलेग बेलेग आदबजों खायदाजों माने मावनांगौ बेफोरबायदि थांना थानायाव मारैबा थांना थागोन मा मावनानै जों संसारखौ जालांनो हागोन
औ गुबुन गुबुन बिदिनो सासे मानसिया अबेबा मोनसेखौ मावबा दस्राया दस्र ना
औ नंगौ नोंथां बिजनेसावबो बे फोरबायायदिबा मोजां जायो आरोना नोंथां?
औ औ मोनसेखौनो सानै साथामा मावबाथ' एसे खस्थ' जागोन ना फाननो मानो
औ फाननाय औ दामफ्राबो माने खम जायोना बेफोरबायदिबा।
औ नोंथां बिदिनो खम जायो।
बेखायनो नों बेलेग मावदोंबा आंनि बेखौ मावगोन बेफोरबायदि जानांगौ आरो। माने नोंबो नोंबो जेनेबा आं मावनाय आबादखौनो नोंबो मावोबा खेथिखौनो नोंबो मावोबा माने भेलुआथ' खम जाखागोन दालाय नोंथां नङा होमबा? बेखायनो बेलेग-बेलेग मावलायनांगौ आरो औ। नोंथां ओमफाय जोंहा नै राय औ।
औ-औ।
औ जाबाय नोंथां-नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय बहुदनो।
औ मालाबा सम मोनबा रायलायफिनसै।
औ दे नोंथां दे जागोन दे।
औ-औ।
औ।